हेलौ औ खोनादोंना नोंथां? दा नोंथांजों आं मोनसे दहायजों सिगाङाव रायज्लायबोनाय फोरबोनि सोमोन्दै रायलायाखैमोन होनबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ बे जोंहा बाखथायाखै होनबा नोंथां रायज्लायनो सावरायनो
औ नंगौ नोंथां थादों।
दा जोंहा बैसागु फोरबो मागो फोरबोनि रायज्लायखांबाय दा जोंहा दंबावो आमथिसुवा फोरबो बा कारतिक फोरबो जोंहा बे मोननैनि माखासे फोर्बोनि सायाव रायज्लायबावनो आद्रा थायाखै होनबा नोंथां।
औ थादों नोंथां थादों।
दा जोङो बिनि बागै एसे सावरायलांनोसै नामा नोंथां।
औ औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ दा जोंहा आमथिसुवा फोरबो बुङोब्ला जोंहा आमथिसुवाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि बा जोंनि बर'नि फोरबो जोंनि बर'निल' नङा गोबां माखासे गुबुन हारिफोराबो जों फालिनायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ‌
दा जोंहा आमथिसुवा फोरबो बुङोब्ला आमथिसुवाया जाहैबाय जाहैबाय जोंहा आमथिसुवा फोरबो बुङोब्ला गोबां सुबुङानो मानियो जेनेबा जोंहा बैसुमुथि हाया सुवा जायो बे समावहाय होननानै जोङो बेखौ फोथायो आरो
औ
दा जोंहा बे बैसुमुथि हाया सुवा जायो। बे समाव बिनिखायनो जोङो जेनेब्ला आबाद फोथाराव जोङो बैसोमुति हाखौ जोङो जेबो खहा खालामाजासे जों ओरैनो खामानि मावालासे फोथारफ्राव जों हाखौ जेबो खस्थ' दुखु होआलासे जोङो खामानि दामानिखौ जों स्नि साननि थाखाय जों दोनथ'नाय जायो आरो नोंथां। दा जोंहा माखासे माखासे दंबावो दा गोबां मानसिफोरानो बेखौ फोथायोबो आरो जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय फोथायनांगोनबो दा बे मोनसे जोंनि फोरबो जाहैबाय दा बिनिनो सायाव नोंथाङा एसे माबाफोर बुंनो सानबावो नामा?
जों ओ मोनसे फोरबो जोंनिनो आरोना बेबो। ओ साननानै ला जोङो बेवहाय माने नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै ओ ओ प्रिथिबिया जोंनिया बेवहाय ओ माखासे गोथार जानाय बायदि सम जाहैयो आरोना जायनियाव जोङो माने ओ जों आबादथिलिफोरखौ जेनेबा मावहैब्ला माने बेयाव सुवा नाङो होननानै जोङो फोथायनाय जायो आरोना।
औ औ।
ओमफ्रायो बेबायदिनो जोङो स्नि सानसिम जोङो खामानि दामानि जों मावालासिनो थायो। बेखौ जोङो ओ जुन जुलाइ समावहाय जोङो बांसिनैहाय जानो खालामनाय बा फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ।
औ ओमफ्रायो जोङो बिदिनो आमथिसुवायाव बयबो गाव गावनि ओ थानसालिफोराव माने जोङो ओ इसोरखौ जोङो सिबिहैनाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
ओमफ्रायो जोङो बेवहाय मा खालामो माखासे जोंनि जानाखि फिथाइ सामथायाइ जोङो बे समावहाय जोंना ओ गोबां फिथाइ सामथाइ मोनो जोङो थाइजौ खान्थाल आनारस बायदि बायदि नै बेफोरखौ माने जोङो जोंनि थानसालियाव जोङो लांनानै जमायैहाय जोङो रायजोयैनो जोङो जानायखौबो जों नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ।
औ बेखौहाय जोङो ओ बयनिख्रुइबो बांसिन जोङो फालिनाय जायो होनना बुंङोब्ला जोंनिया कामाख्या कामाख्या मन्दिराव जोङो बांसिनैहाय बेखौ खालामनाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ। माने आंबो इसेबां बे कामाख्या मन्दिरनियाव माबायदिहाय खुंनाय जायो बेफोरनि बा गै आंखौथ' बारा एसेबां मिथिया माने जोंनि ओनसोलावहाय जाबायदि फालियो बेफोरखौसो जांबो एसे एनै मिथियो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
जोङो स्नि दानसिमहालागै जोङो जेरावबो खामानि मावा खामानि मावा ओमफाय जोङो ओरैनो बे समाव माने गोथारैहाय थांहोनाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ आरो जोंनियाहायो फोथायनाय दंङ माने बे समाव जोङो ओ हाल खदाल नैबेफोरखौ जोङो माने मावनो दांनो मोना बा बेफोरजों जों खामानि मावनो मोना। होननानैबो जोङो बुंनाय जायो आरो नङाबा जोंनियाव माने सुवा नाङो। होननानै गोदोनिफ्रायनो जोङो फोथायबोयो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जेनेबा ओ बेबायदि नेमखान्थिफोरा गैया जेनेबा नोंसोर जमा जमायैहाय जेनेबा मन्दिर बा थानसालिफोरावहाय बेबायदिनो रायजोयै हाय माने ओ फिथाइ सामथाय जानायफोर नेमखान्थिफोरा
ओ दंङ नोंथां दंनायालाय जेनेब्ला? जोंनियाव जेब्ला थायै थायै थानानै जोंनाव स्नि सानखौ जोङो जेबो हाल खदाल एवा बा दुब्लियाव ओंखारालासिनो खामानि मावालासिनो जों जेब्ला स्नि सान जायो अब्लाहाय जोङो जेनेब्ला गाव गावनि थानसालि बा गामिनि मन्दिर बेफोराव जोङो थांनानै गामिनि जयै बयबो खौसे जानानै जेनेब्ला जों गाव गावनि बिफां लाइफाङाव गायनाय फिथाइ बा गिबि फिथाइफोर बा गिबि नङाब्लाबो जेनेबा थायनाय माखासे फिथाइ सामथाइ थाइजौ खान्थाल आनारस बेफोरखौ जों लांनानै इसोरनो होखांनायनि उनाव जोङो इसोरनो बाउखांनायनि उनाव जोङो बे फिथाइ सामथाइखौ जयैनो रायजो राजाजों जानाय नेमा दं आरो नोंथां जोंनियावबो।
औ औ।
दा बिनिफ्राय जोङो बेफोर जाखांनायनि उनाव इसोरनो बाउखांनायनि उनाव जोङो फिन बे साननिफ्राय जोङो खामानि दामानिखौ मावफिननो हानाय जाबाय आरो जों दु ब्लियाव ओंखारफिननो हानाय बिदि जाहैबाय आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
दा जोंहा आमथिसुवा फोर-फोरबो होनोब्ला जोंहा बेफोरनोसै आरो। जोङो माखासे आमथिसुवानि सोमोन्दै मिथिजोबाबो जानो हागौ जों जिखिनि मोनदांदों, जों जेखौ मिथिदों बेखौ जों सावरायलायबाय आरो नोंथां ना मा होनो?
नोंथां औ नोंथां औ।
दा जोंहा औ
दा बेनि उनावहाय जोंनिया दंबावोना माखासे जोंनि फालिबोनाय जेरै काति गासाद होननानैबो बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
दा ओ काति गासानि बागै ओ नोंथाङानो एसे फोरमायना होग्रोदो।
औ जागोन नोंथां। दा जोंहा फोरबोआथ' गोबां दं जोंहा। दा खाथि गासायाबो जोंहा मोनसे फोरबो जोंनि। दा खाथि गासा फोर बो खालि सोरबा जोंहा जोबनायनि ओ मा होनगोन बेखौ जेनेब्ला खाथि गासा एक थारिख, बे एक थारिख माखासे सुबुंफ्रा जोंना एक थारिकावबो लगायो बा बै मासनि जोबखालिबो जोंहा माखासे सुबुंफ्रा लगायनायखौ जों नुनो मोनो दा माखौ लगायो होमबा जोंहा माखासे नेमखान्थिबो दङ, बेफोरनो जाहैबाय जोंहा खाथि गासा खालि जोङो माखासे सुबुंफ्रा बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमै लगायो बांसिनानो जेनेब्ला जोंहा मा होनगोन बेखौ थाइगिर थाइगिर खङाव जोङो थाव गुबै होनानै बिनि उनाव जोङो खुन्दुं होनानै जों खाथि गासा फोरबो खालि बेलासि बेलासि जों मोनासि मोनासि जोङो गाव गावनि इसोरखौ खुलुमखांनायनि उनाव जोङो बे काति गासा होनगोन आरो बेखौ जेनेब्ला थाइगिर खङाव जों थाव गुबै होनानै, खुन्दुं होनानै लानानै जोङो माइ फोथार बा बिदिनो गलि बा लामायाव जोङो लगायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। दा जों आं मिथिनायावथ' जेनेब्ला बे खाथि गासाखौ मानो लगायो होनोब्ला गोदोनि जेनेबा हिस्ट'रि ना जारिमिनसो बुंगोन बेखौ दा जोंहा बे औ दा बेफोरबायदि ल लगायो होनब्ला जोंहा माखासे एम्फौ एनलाफ्रा बे जोंनि खाथि गासा लगायनायाव हाबफैनानै जेनेब्ला जोंनि खहा खालामनो गोनां आबादथिलि फोथारनि खहा खालामनो गोनांफ्रा बेफोराव फैनानै गाव गावनो बारसोमनानै थैफैनाय खौ जों नुनो मोनो बे मोनसे जोंनि गोदोनि नुबोनाय बा मिथिबोनाय माखासे जारिमिन बायदि जाना थाबाय आरो नोंथां।
औ।
दा मोनसे औ दे बुंलाय नोंथां
खाथि गासाखौ नोंथाङा जेरै बायदि बुंदों बेबायदिनो फालिनाय जायो जोंनाव माने माने खाथि गासा फोरबोखौ जोङो मा होनोनो मोनसे गोदोनिफ्रायनो आरोना मोनसे साव नांनाय
औ।
होननानैबो बुंनाय जायो आरोना नोंथां जेनेबा ओ साव नांनाय होननानै बुंनाय जायो आरो जायनि थाखाय माने जोङो मा खालामो जों थाइगिर फिफांनिफ्राय जोङो थाइगिर बिखंखौ लानानै जोङो ओ बेवहाय थाव गुबै आरो जोङो बै ओ खुन्दुंखौ होनानै जोङो माने ओ जोंनि जाखिनि आबाद फोथार जागाय जेेननाय दुब्लि बेयावहाय जोङो थांनानै थुनानै दोनहैनाय जायो आरोना।
ओ ओमफ्राय जोङो ओ आनान गसायनाव आर'ज गाबो आरोना जाहाथे बे ओ जोंनि जाखिनि आबादथिलि नै बेफोरो माने एम्फौ एनला जाया बा ओ मोजाङै मोजां गोग्गोयै जाथों नै बेफोरखौ जोङो माने आनान गसाइनाव माने बोर बिनानै ओ जोङो खुलुमहैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो।
औ नंगौ।
ओमफ्राय जोङो ओ आरो बेनिफ्राय जोङो मा खालामो जोंनि ओ माइ माइ दोनग्रा बाख्रि बेयावहायबो जोङो बेखौ ओ आलारि बाथिखौ जोङो सावनाय नुनाय मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ।
दा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां माखासे उननि समफोराव जोंहा बिनि सोमोन्दै सावरायफिननो हासिगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा नोंथांजों दसे समखिनि सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ गोजोननाय जासिबाय नोंथांनिसिमबो अब्ला खिथानो हासिगोन होननानै नोंथां।